हेल'
हेल' औ औ नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
आदसा मा खालामदों नोंथां
अ नोंथां आंथ' नै जिरायनानैनो दंथ'यो ओरैनो
आ आस्सा ओमफ्राय खबरफोरालै बोरै नोंथां
अ खबराथ' नै मोजाङानो नोंथां
आदसा ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरालाय जाबाय नोंथां
औ जाबाय नोंथां जाबाय
हेल' नोंथां हेल' नोंथां
खोनादों ना
खोनायाखै नथ दासो खोनाबाय नोंथां हेलौ
फजायो
नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लम खोमालै नोंथां एसे लेट लेट खोना फैदों आर ना नोंथाङा
मोजाङै खोनाबाय ना
औ खोनाफैबाय आं नोंथां दायो एसे
उम उम
आदसा ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा जाबाय नामा होनदोंमोन आं नोंथां?
अ जाबाय जाबाय जाबाय नोंथां जाखांबायमोन आङो
ओमफ्राय मांखो जाखो नोंथां
औ ओंख्रियाथ' जोंहानिया अनलाजों मा होनो बै मा होनो बे हांसो हांसो हांसोखौनो बावलायलांबायसोमोन नाबा दाउसो होनसगोमोन। अनलाजों हांसो औ
आतसा बाय खबरफोराबो मोजांबालाय ओमफफ्राय थासारिफोरालाय बोरै
थासारिफ्राथ' बेबायदिनोसै नोंथां मा होनबावनो दानो गरम दानो अखा गुसु बेबायदि जानानै दंथ'यो।
आदसा ओमफफ्राय दायो नोंथाङा फ्रि नामा? ओ जोंनि जोंबो नै बिदिनो दानो गुसुआानो गरमानो होनजायो नोंथां नै दा सान्दुं दुंनानै रिं रिं गरमानो आरो नोंथां दाबो ओफाय दायो औ दायोथ' नोंथाङा फ्रि
औ फ्रि नोंथां फ्रि
नोंथाङा फैब्रा मोनसे टपिकसो लान फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन
टपिका बेनो जे जोङो दैखौ मैला खालामोब्ला बैफोरजों माबायदि गोहोम खोख्लैगोन बा दै मैला जायोब्ला जोङो बेखौ बोरै होबथानांगौ। बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जों दै गेब्रेंनायनि बागै माने फंनैगां जा एसे मिनथिगौ फोरमायना होनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां दे
दा नोंथाङा मिथिनो लुुबैनाय जे दै गनाय बा बेखौ माबारैहाय थानांगौ दा जों हा दै गेब्रेंनाय बुङोब्ला दै गेब्रेेंनायनिफ्राय जों गोबां बेमार आजार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
दै गेब्लेंनाया माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो। जोंहा ओ माने बायदि बायदि माने लेथ्रा लेथ्रि बायदि मुवाफोरखौ दैयाव बारसोमजोबनाय बेजों लोगोसे जोंहा जि कलकारखाना फेक्टर गिदिर गिदिरनिफ्राय माने बेफोराव सालायनाय बायदिनि फ्राय जेनबा गनाय गाज्रि मुवा बेसाद बे दै लाव लाव मुवा गनाय दा बैफोर मुवाफोरा जोंनि गोग्गो दैयावहाय मिलायोब्ला जोंनि माखासे गोग्गो दैयाव माने बे गोसारो बे गोसारनाय लोगो लोगो जोंनि बे दैया माने गेब्रेङो दै गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंहा जेब्ला दै दैया गुबुंलेबा गेब्रेङोना दा बिनि गेजेरजों माने जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव माने गोबां जेंना जेंसि सोमजिनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
जोंहा मा होनो दैनिफ्राय माखासे हाय बेमारफोरा जाहैबाय जोंना मेलेरिया डायरिया बेफोरबायदिया माने दै गाज्रि मोनलोंनायनि थाखाय जायो
औ
औ बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो जेसेबांखिनि दै लेथ्रा जागोन ना नोंथां
औ
जोंहा बै दै लेथ्रानिफ्राय बायदि बिजानु सोमजिनानै बे बिजानु बायदि सोमजिनायनि जाउनाव माने ओ मा होनो थाम्फै बायदिया सोमजि सोमजिखाङो दा बैफोर थामफै थाम्फै थामलाफोरानो माने जोंनि देहायाव अरो दा बै मा होनो ओ मा होनो बिजु गाज्रि बिजानुनिफ्राय सोमजिनाय थाम्फैया जोंनि देहायाव अरोब्ला जोंनि मोदोमाव बिसोरो सुयोब्ला बिनि माखा माखासे बिजानुआ जोंनि मोदोमाव थाबथाबोयो दा बे थाबथाबोनायानो जोंनियाव जोंनि बिगुरनि बेमार सोमजिनायखौबो जों नुनो मोन आरो ना एलारजि जानाय बायदि गिदिर गिदिर सिथर बा माबा मि माननाय बेमार जानाय बेफोरबायदि जायो दा बेफोर माने जा जोंनि समाजाव गोबां जों नुनो मोनदों माने
औ
मानो होनोबा जोंनि समाजाव माने गोबां दै गिब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा मा होनो ओ बांसिन जेन'बा सुबुंफोरानो जेनेबा जोंनि दै गेब्रेंनाय फैया माब्रै जादों होनोबा जों सुबुंफोरनि गेजेरजोंनो जादों होननानै बुंनो हागोन मानो होनोबा
औ औ
जेन'बा मिथिंगानिफ्राय बोहैबोनाय माखासे गोगो दैयाव जों सुबुं माहारिफ्रानो गोबां लेथ्रा लेथ्रा गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ माने गारसोमजोबो। जायनि जाउनाव दैया माने गोबां गाज्रि जायो दा बै दैया जेब्ला ओ लेथ्रा बा गुबुंले गाज्रि जायो।
औ
दा बैफोर दैखौ माने ओ जोंनि जेन'बा सोरगिदिं थानाय बायदि जेन'बा जिब जुनारफोरा माने लोङो दा बै जिब जुनारफोरा लोंनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां बेमार आजाराव मोगा मोगि जायो बे बिसोरबो माने जिब जुनारफोरा थैनाय एबा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा जोंहा बे दै गेब्रेंनाय जेराव दैयाव गोबां बिजानुफोर दङ दा बैफोर बिजानुफोरखौ जिब जुनार मोसौ बोरमाया मोनलोङो मोनलोंनाय लोगो लोगो बिसिनाव माने देहायाव बेमार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरावनो माने मा होने गोबां जिब जुनारफोर हाग्रानि जा न'नि फिसिनाय जा बेफोर माने थैना थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो ओ दै गेब्रेंनायखौ होबथानाया जों सुबुंफोरनि थाखाय बयनिबो गोनांथि होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथाङाबो बे दै गेब्रेंनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला
ब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जागोन जेरै मानसि फोर बा जिब जुनारफोर जोंहा बिदि जोंहा बिदिनो मा होनबावदों जोंहा दैफोरा मैला जायोब्ला। सेहा बि गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनगोन जे दै मैला जायोब्लाथ' जोंहा बिदिनो जे जोङो। नि लोंनाय जे दैयानो दायो मोनसे गोनांथार जानानै फैदों मानसिय आरो जिब-जुनार बा बिफां-लाइफांनि थाखाय। औ जोंहा मा होनदों? बिदिनो मा होनो दैया जोंना साफा नङाब्ला बैफोर दैफोरखौ जे सुबुङा लोङोब्ला बिदिनो गोबां बे चिरियापुर हाबागोन बिदिनो म मा औ गोबां बिदिनो बेमार आजारफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो जोङो मा होनबावदों जोंना। जिब जुनारफोरा जेब्ला बैफोरबायदि दै मैलाखौ सानफ्रामबो लोंबाय थायोब्ला। बा सानफ्रामबो बिदिनो दैमिलाफोर जाहाय थायोब्ला बैफोरखौ लोंनानै मा होनदों जोंनि। जिब जुनारफोराबो थैलांगोन। बा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ जोङो उनफिनावहायो नुनो मोननाय नङा। दैमिलाफोर जायोब्ला आरो जोङो दैमेला जायोब्लाथ' बिदिनो दै मेलानि गेजेरनो जोंहा बिदिनो गोबां। दहाय नोंथां बुंलांनाय बिदिनो गोबां बेमार आजारफोर जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
औ जोंहा मा होनदों जोंनि बिफां-लाइफां बिफांनि थाखायबो जोंहा बिदिनो। दैफोरखौ मोजाङै नांगौ जाय दैयानो गुबुंले ले मैला ला बा बेफोरबायदि। बिफां लाइफांफोरा स सोम खे खे बा रानलांनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां।
औ
औ जायनि थाखाय जोङो मा होनदों दैबाना। दैमेला जानायखौ होबथानांगौ दैबाना दै बाना दैमेला। बोरै जाया मैला जायो होनोब्लां नोंथांनि दहाय नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायलांखादों अब्लाबो आं नोंथांनो बे। एखे बाथ्राखौनो एसे फोरमायना खिन्थाबावनो नोंथां।
औ जागोन नोंथाय जागोन।
औ जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां खारखानानिफ्राय जे गनाय मैला बुस्थुफोर बा बिदिनो मैला जिरादफोर जोङो बेफोरखौ दैयाव गारोब्लानो दैया मैला जागोन बा बिदिनो। दैफोरा मैला जायोब्लाथ' बिदिनो दैफोरावबो गोबां जिब जुनार थायो नंगौना नङा नोंथां।
बेदा।
औ औ बैफोर जिब जुनारफोराबो थैलांनो हमगोन जेरै नाफोर बैफोरबो बिदिनो मेगन। खाना जालाबायनानै बिदिनो उरै सिङावफोराव मैला जालाबायनानै मैला बुस्थुफोर थांफानानै प्लास्टिक मैलाफोर बुस्थुफोर थांफानानै बिदिनो गोबां। थैनायखौबो जोङो नुनो मोनगोन नङादां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो जोंहा बिदिनो दैफोरावथ' बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोर जेरै प्लास्टिकफोर गारोब्ला। बिदिनो गोबां मैला जिरादफोर गारोब्ला बेफोरखौथ' मोसौआ लोंखागोनना नंगौना नङा नोंथां।
नंगौ।
औ आरो मोसौआ बेफोर प्लास्टिक बुस्थुफोरखौ लोंफायोबा बिसिनि उदै बा बिसोरनि मा होनदों बेबुफुराव बिदिनो गारायफोर जानो हमगोन आरो बिसोरजों बेफोरजोंनो बिसोरो। लासै लों लासैनो थैलांनायखौबो जोङो नुनो मोनगोन। आरो दै औ आरो जोङो बिदिनो दै मैलाफोरखौ बिदिनो नायोब्ला बेफोरजोंनो बिदिनो गोबां थाम्फैफोर सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। जाय थाम्फैफोरा बिदिनो मानसि बा जिब- जुनारफोरनाव अरोब्ला बिदिनो बिराद मेलेरिया बेराम जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनगोन नुनो मोनगोन नङ नाोंथां?
मानि गोनांथार।
औ आरो मा होनबावो जोंहा दैफोर ज बिदि मिला जायोब्ला दैफोरनि सिथर जानायखौबो जों नुनो मोनगोन बा जोङो बिगुरफोरनि बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन दैनि गेजेरजोंनो आरो मा होनबाव जों औ जोंहा बिदिनो दैफोराथ' बिदिनो लोंनो थाखायबो बाहायनाय जायो जोंहा दायो दानि जुगाव सुबुंफोराबो मानसिफोरा जिब जुनाराल' नङा मानसिफोराबो दैजोंनो थांनानै थानांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो दैफोरखौ साफा खालामनांगौ जायो। बा जोङो बिदिनो दैफोरखौ खोन सिखोन लाखिनांगौ जायो मानोना जोङो दै मैलाफोरखौनो जोङो। जोङो मैला खालामनानै लायोब्ला जोङो मा होनो दैफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनानै दोनाब्ला जोंनि थाखायबो बबेबा मोनसे समाव दैफोराहाय जोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनगोन बा जोङो बिदिनो दैफोरखौ मा होनदों। गुबुंले खालामोब्ला जोंनि लोंनायफोरावबो जोङो बैफोर दैफोरखौ लाासैनो गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां।
बि
औ जोंनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो दैफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेनिखायनो जोङो दैफोरखौ एदम गुबुंले खालामनाङा आरो ना नोंथां।
जोंहा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोब्लाथ' बिराद गोबाव सम नांगोन नोंथां।
औ औ।
औ दा जोंना समाबो जानानै फैनायायखाय एसेयावनो दोन्थ'नोसोमा नोंथां।
औ जागोन।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।